हेलौ खोनादों ना? औ औ खोनादों दे आह नोंथांनो कल खालामनायनि गुबै जाहोना जाबाय जोङो बे जोंनि दा सलिबाय थानाय माने दिनैनि मु मुगायाव सलिबाय थानाया माने ससियेल मिडियानि जुग होननानै बुंनाय जायो नङाब्ला बे ससियेल मिडियानि बागै आङो सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन आरो
औ
दा बे बिथिंङावनो आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैग्रोबाय बे जोंनि ससियेल मिडियाया माने जोंनि सुबुं माहारिखौ माबायदि जौ जौगा होनायाव हेफाजाब खालामदों आरो मा बिथिंङाव माने ओ जोंखौ माबा खालामदों माने गाज्रि लामाजों दैथायदों बेफोरखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन दा ओम नोंथां सोंनाय बायदिनो जोंहा ससियेल मिडिया ओ ससियेल मिडिया बुङोब्लााथ जों ओ ससियेल मिदियाखौ जों गोदो गोायनि सम समाव जों थांङामोन आरो दा जोंहा फैयै फैयै फैनानै नै दा जिखुनु ओ जि जोंहा गोनोखोआरि जुग जाय गोनोखोआरि जुगाव जोंहा ससियेल मिडिया होननायाबो ओ ओंखारबाय आरो
औ औ।
बिदिनो जों ससियेल मिडियानि बागै बुंनो थाङोब्ला ससियेल मिडियाया जोंहा मोननै बाहागोआव गोग्लैयो ओ जेरै जोंहा ससियेल मिडिया मोनसे मोजां लामाजों जोंखौ दैथायलाङो आरो बा मोनसेया जाहैबाय जोंहा ओ गाज्रि लामाजों दैथालाङो आरो दा बेयो जोंहा गावनि माखासे आखु बा माखासे गियान बाहायनायनि सायाव सोनारसिगोन आरो सासे सुबुंनि बाहायनायनि सायाव सोनारसिगोन।
औ औ।
दा जोङो ससियेल मिडियानि माखासे मोजांनि बागैजों बुंनो थाङोब्ला जोंहा बुंनो हायो जे ससियेल मिेडिया जोंखौ दानि समाव जों ओ जोंनि बे थांना थानाय बे समाजाव गोबां माने मदद होनायखौबो जों नुनो मोनदों आर ना नोंथां औ दा जोंहा ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो ओ माखासे सुबुंफोरा गावनि माखासे रोंगौथि बेफोरखौ सोलोंनानै लानो हादों आरो। जायनि बिथिङाव जों जेन'बा गोरलैयैनो बुंनो हायो जे जोंहा मा माखासे ओ सुबुंफोरा जे ओ माखासे आबादफोरखौ ओ उम माने ओ माखासे आबाद जिखुनु माने आबादफोरानो गावब गाव आदबजों बानायनाय मोनसे खान्थि थायो नङा होमबा नोंथां औ बे माखासे खान्थिफोरा माने आलदा आलदा जायो जायखौ जों गासै सुबुंफ्रानो माने रोंजोबानो था दा बे गोरलै नोजोराव नों नायनो थाङोब्ला जोंहा बुंनो हायो जे सासे सुबुङा मोनसे आबादखौ आबाद खौ मावनो थाङोब्ला बे बिथाङा बे आबादनि बागै माबारै मावो बेफोरनि आदब खायदाफोरखौ मिथियाब्लाबो आरोना बै जोंहा ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजों बे आबादनि बागै माने ओ माखासे ओ आबादनि बिथिङाव माने मोजाङै ओ नायजिरनानै नायबिजिरनो हायो बे आबादखौ जे बोरै जोंहा गायनांगौ फार्स्टाआवनो जों मा खालामनां गौ मारै मावनांगौ ओ बेफोरबायदि बिनि बागै माखासे ओ खायदाफोरखौ जोङो बे ससिएल मिडिया फोराव माने गोसो जायोबा नाय नो हायो आरो। दा जों बेखौ बुंनो हायो जे मोनसे जोंहा ओ बेखौ अपेन इडुकेसन जेरै जेराव जोंहा खुला सोलोंथाइ बुंनोबो हायो जाय सुबुंफोरा जेन'बा माखासे सुबुंफोरा जोंहा सोलोंथाइनि बिथिङावबो जों बुंनो हायो ओ माहोनो बे गोबां ओ माने गोबां सुबुंफोरानो माने माखासे रांखावरिनि ओ माखा से जेंनानि जेंनानि माने जाहोनाव मोजां मोजां माने मा होनो इउनिभार्सिट टि बा सोलोंथाइ बिायदिखौ लानो हाया जायो आरो सोलोंथाइनि आंखालाव दा बैफोरबायदि सुबुंफोरा माने खम बेसेनावनो जोंहा ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजों माखासे गावनि रोंबावनो गोनां ओ गियानफोरखौ माने ससियेल मिडियानिफ्राय लानो हायो आरो।
औ औ
दा बेल' नङा जोंहा जोंनि समाजावनो माखासे गोबां जेन'बा देइलि लाइफ बो बुंनो हायो जों जेराव गोबां जाब्रबथाय जानायखौ जों नुनो मोनो बा खौरां जोंहा सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो। दा बैफोर खौरांफोर खौ गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दैथायहरनोबो जोंहा ओ माने गोदोनि बायदि गोबाव ओ सम नांला आरो।
औ औ
गोदोनि समाव जोंहा माने खौरां दैथायहरनोब्ला ओ मा होन नो लाइजामख'नि गेजेरजों जोङो खौरांखौ दैथायहरनांगौ जायामोन आरो। नंगौ ना नोंथां नाथाय आरो दानि बे गोनोखोआरि समाजाव जोंहा बेखौ नुनो थांलिया। जोङो जोंहा ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जों जेन अवात्साप ओ जेन'बा थुइ तार फेसबुक बेफोरबायदि जेनेबा कल बेफोरबायदिनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि खौरांखौ माने गुबुन दाबसे जायगासिम जोङो दसे समनि गेजेरावनो दैथायहरनो हायो बा मिथिहो हरनो हायो आरो जों बिफोरखौ माने नुनो मोनदों आरो जोंहा ओ माने ससियेल मिडियानि बागै जों गासैखौबो माने मोजांखौ बुंजोबनो हाया माने। बेवहाय जोंहा माखासे आन्दोआव गाज्रियाबो हाबफानानै दङ।
औ औ
बैफोरनि बिथिंखौ जोङो मा होनो बुंनो थाङोब्ला जोङो बुंनो हागोन जे जोंहा स'सियेल मिडियानि गेजेराव माने गोबां माने गाज्रि गाज्रि भिडिअ' आपल'ड होनायखौबो जों नुनो मोनो। जायखौ जों जेन'बा उन्दै उन्दै सुबुंफोरा नायनानै बै माने गावनि बेसे सेनगोसा समखौ माने बेवहायनो गफबनानै थानानै बिसोरो मा होनो लस खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो सासे सुबुं ङा जे मोनसे गाज्रि भिडिअ' बा गाज्रि सोलोंथाइ लादावोब्ला बे सोलो ओ बे सुबुंख खौ मोजाङाव लाबोफिननो थाखाय गोबां समनि गोनांथि जायो आरोना नोंथां। मानो होनोबा सासे सुबुङा गारजि आखलजों थांनो थाखाय बारा गोबाव सम नाङा। बिदिनो जोंहा ससियेल मिडियाफ्रावहाय गोबां गाज्रि गाज्रि भिडिअ बायदि बायदि मोनो आरो।
सोखाव।
ओ गावनो माने सांग्रांथियै थानांगौबा सांग्रांथि लाखिनानै जों बेफोरखौ नायनो हाय यो नायनांगौ जायो आरो। बेफोरबायदिनि बिथिङाव जोङो बेफोरखौ नुहुरो ससियेल मिडियायाव मोजांबो दं गाज्रिबो दं। जोंहा ओ बुंनानैथ' फोजोबनो हाया नोंथां? दा नोंथाङाबो बिदिनो ससियेल मिडियानि बागै नोंथांनि मोनदांथियाव माबा ओ माबोरै मोनदांथि मोनदों माने बेफोरनि सायाव फंनैसो सावरायना होनो हागोन ना?
औ औ हागोन दा ससियेल मेडिया होनना बुङोब्लासो मोनसे रोखोमनि जोङो माने खौरां दैथायग्रा मोनसे ओरैबायदि माने गोसायै खौरां दैथायहरो
ओ ओ।
ओ जाय खामानिखौ मास दिन बेफोरबायदि घन्टा बेफोरबायदि सम लायोमोन बेखौ। सेकेण्डनि समावनो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो खौरांखौ दैथायहरनो हायो एबा लानो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
ससेल मेडिया बुङोब्ला जों मोजां मोजांखौ बुंनो थाङोब्ला माने
ओम।
माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां न'खरफोरा गोबां सुबुङानो माने गावबा गावनि न'खरनि जि रांखान्थि बिथिं बे बिथिङाव माने गावनि न'खरखौ जौगाहोनायाव बे ससियेल मिडियाया माने गोबां बिहोमा होनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो। दा बेबायदिनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंहा गोबां माखासे खौरांखौ मोननो हायो। जेरै जोंना सोरबा फरायसाया जुदि गोबां सोलोंथाइनि जिखिनि मोननो गोनां इनफरमेसन बेखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोननो हायो।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ दा बेफोरबायदिनो जोंहा गोदोनि समाव बेफ बेफोरबायदि ससेल मिडिया गैयैनि समाव गोबां फरायसाफोरा माखासे इनफरमेसन एबा उम मा होनो खायसे ओ माने सोलोंथाइनि बिथिङाव माने उन जानानै थालांदों होननानै माने जों बुंनो हायो आरो। मानो होनना बुङोब्ला माबा मोनसे एगजाम बा आनजाद जायोब्लाबो माने बेखौ जोङो गोदोनि समावहाय मिन्थिना मोनामोन माने दानि जुनाव दानि जुगावथ' दिनै नै ससियेल मिडिया फैनाय लोगो-लोगोनो गासै बुहुमाव बबे जायगायाव माबायदि खामानिया ओंखारनानै दं माबे फरायसालि फरायसालिमायाव मा सिट ओंखारनानै दङ बेफोरखौ जोङो रोखा - रोखायै माने नायबिजिर नायबिजिर माने बबे मोजां बबे गाज्रि बेखौ नायदिंनानै माने जोङो जोंनि सोलोंथाइ बायदिसिना इनफरमेसनखौ लानो हायो। दा बेफोरबायदिनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला ओ ससियेल मिडिया गोबां माने आ ओम माने गाज्रि बे खामानियावबो गोबां मानसैखौ माने बाहायनायखौ नुनो मोनो। जेरैबादि ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां मानसिखौनो बायदिसिना माने स्केम खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां। जेरैबायदि सोरनिफ्रायबा फैसा बिहरथ'नाय बेफोरबायदि खालामनानै फैसा लानानै उनाव हरफिनोय बेफोरबायदिनो गोबां माने हे गोबां मानसिखौ माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां थगायनायखौ माने जोङो नुनो मोन बेनिखायनो जोङो माने सांग्रां जानाया ससियेल मिडिया बाहायग्रा बिथांमोननि थाखाय जोबोर गोनांथि होननानै जों सानो आरो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
दा ससेल मेडिया होननानै बुङोब्ला बे जोङो गोबां उन्दै उन्दै फरायसा बिथांमोना माने बेफोरो उन्दै बैसो नालाय माबे गोजौ माबे मोजां बेखौ मिथिस' हाला। नायो नालाय गासैखौबो नायजोबनानै माने गाज्रिखौबो माने नायजोबनानै माने ओ गावबा गावनि गोसोखौ बा गावनि आखल आखुखौ गाज्रि लामासिम ओ माने दैथायहरनायखौ गाव थालखौनो मोना बेफोरबायदि जालांनानै माने सासे फरायसाखौ माने लामाथिं माने मोजां लामाथिं लाबोनायाव माने आ जोबोद गोब्राब जानायखौ नुनो मोनो।
नोंगौ नोंथां।
बेखिनियावनो आं नोंथां माने समाबोथ' गोबाव जाबाय बेनि खायनो बेखिनियावनो लाखिथावनो सानबाय औ गोजोन
गोजोनथों।